हेल'
हेल'
औ नोंथाङा खोनादों ना?
औ थारैनो खोनादों आङो नोंथां।
औ गिबि गिबियावनो गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ नों थांनिसिम जासि हरग्रोनाय थाबाय नोंथां।
औ नोंथांनिसिमबो।
औ ओ दा बिदिब्ला जोङो नोंथां ओ गोदोनि आरो दानि जुगावहाय माबायदि सोलायनाय फैदों बेनि बागै आङो नोंथांजों फंनैसो सावरायनो सानो दोंमोन सावरायनो हागोन ना नोंथां?
औ थारायैनो हागोन नोंथां।
औ। ओ बिदिब्ला नोंथां आङो गिबियावनो नोंथांनो फोरमायग्रोनानै होनोसै नामा नोंथां?
औ फोरमायजागोन दे नोंथां‌
औ ओ गोदोनि जुगाव आरो दानि जुगावहाय माबायदि सोलायनाय फैदों होन जोङो गोबां बिथिङावनो सोलायनायखौ जोङो नुबोदों आरोना नों थां जेरैहाय जोङो गोदो गोदायहाय बेबायदिनो न'खरावहाय ओ ओंखाम बायदिसिना जानो थाखाय जेरै हानि दो बायदिसिनायाव जायोमोन नङा होमबा नों थां? नाथाय जोङो दा आथिखाल मुगायावहाय ओ बेबायदिनो गोबां स्टाइलनि संग्रा मुवा बा बेबायदिनोहाय थोरसि बा बेबायदिनो गोबां रोखोमनि मुवा बेसादा दानि जुगावहाय ओंखारबाय आरो ना नों थां गोदो गोदायथ' जोंनिया जनो थाखायबो जोंनिया सियार बायदिसिना गैयामोन बेबायदिनोहाय दंफांजों बानायनाय खामफ्लाय औवाजों बारायनाय जग्रा बा बैसां बेबायदिनो गोदो गोदाय बिदि बारहायोमोन आरो नाथाय दा दानि जुगावहाय बेफोरखौ नुनो मोनला दा बे जुगावहाय गोदान जुग नङा हबा नोंथां? जेरैहाय जोङो दानि जुगावहाय बिगियाननि जुग टेक्नलजि बे गोबां बायदिसिना मुवायावहाय जोंनि दानि जुगावहाय गोसारबाय आरो ना ओरैहाय जोंङो नाय नायनो थाङोब्ला सोलोंथाइ बिथिङावनो होन जोङो सोलोंथाइ बिथिङावबो गोदोनिफ्राय जोबोद जौगाबाय आरोना नोंथां गोदो गोदायथ' जोङो सोलोंथाइ बि बिथिङाव बारा एसेबां सोलोंनायखौ जोङो नुनो मोनामोन आरोना नोंथां जेरैहाय बिदिनो गोदो गोदाय गावनि बिमानि रावावनो फरायनो मोनामोन बेबायदि जेरैहाय ओ असमिया बा गुबुन हारिनि रावावसो गोदो फरायनायखौ जोङो नुनो मोनोमोन आरोना नोंथां। ओ बेबायदिनोहाय गोदो गोदोनि जुगाव बेबायदिनो गुबुन हारिजोंसो फरायनायखौ जोङो मोनथियोमोन आरोना नोंथां नाथाय जोङो दा आथिखाल मुगायावहाय नायनो थाङोब ब्ला जोङो जोबोद जौगानायखौ नुनो मोनबाय आरो ना नोंथां जेरै फरायनायानो होन, बेफार फालांगि खालामनाया होन, बा जोङो बायदिसिना मुवा बेसाद फोरनि दाम बेफोरखौनो जोङो गोदो गोदायहाय सोलायजोबबाय आरो ना। आरो मोनसे बाथ्रााव नों थां जेरैहाय गोदो गोदाय जोङो मुवा बेसादफोरखौ बायनायखौ जोङो नु नुनो मोनामोन आरो ना नंगौना नोंथां?
औ जेरैहाय जोङो गोदो गोदाय बायबा मोनसे मुवा लायनोब्ला जोङो गुबुन सासे मानसिनिफ्राय जोङो सोलायनायखौ जोङो नुनो मोनोमोन आरो ना नोंथां जेरैहाय बिदिनो मुवाजों मुवा सोलायलायनायखौ नुनो मोनोमोन आरोना नोंथां बेबायदिनोहाय गोदो ओ बेबायदि सोलियोमोन नाथाय जोङो दानि मुगायावहाय ओ बेखौ नुनो मोनला आरो ना जेरैहाय जोङो दानि मुगायावहाय रां एबा रांखावरिजोंसो जोङो बायनायखौ नुनो मोनसै आरोना नोंथां। बिदिनो जोंना दानि जुगावहाय गोबां बिथिङावनो जोङो जौगाबाय आरोना नोंथां। बे जेरैहाय जों दानि जुावहाय बिगियाननि जुग बा टेकनलजिनि जुग होननानै जो जोङो मोनथियो जेरैहाय जोंनि दानि जुगाव ए आइ ए आइ बा जोङो गोबां बेबायदिनो गिदोर गोदोर माबा खामानिफोरा ओंखार जोब्बाय आरो ना नोंथां बेबायदि बिदिनो गोदोनिफ्राय जोङो दानि जुगाव नायनो थाङोब्ला जोबोद जौगाबाय होननानै साननांगोन आरो ना नोंथां गोदो गोदायथ' जोङो दाबसे जायगायाव थांनोबोला बेबायदिनो जेरैहाय ओ आइथिं बा साइकेलजोंसो जोङो थांनायखौ नुनो मोनोमोन। नाथाय जोङो दानि जुगाव नायोबोला जों जेरै गारि मथर ट्रेन बायदिसिना जोंनो ओंखारबाय आरो ना नोंथां। ओ जों गोदोहाय मोनसे गोजान जायगायाव दावबायनो थाङोबा जेरै ट्रेन दंमोन होननायखौ जोङो खोनानो मोनदों नाथाय बे ट्रेनाबो जोंनिया जोबोद ओ लासै लासै खारनायखौ जोङो नुनो मोनोमोन आर ना नों जेरैहाय मानो होनोब्ला गोदो गोदायथ' जोंना इन्जिन बायदिसिना गैयामोन नालाय जेरैहाय ओ खैला सावनानैसो औ ट्रेनखौ सालायोमोन होननायखौ जोङो खोनानो मोनो आरो। ना नोंथां बेबायदिनो जोङो दानि जुगाव नायनो थाङोब्ला जोंना दसेनो गोबां जायगायाव जोङो थांनो हायो जेरैहाय जोंना दानि जुग खौ नायोबा फ्लाइट ट्रेन बुलेट ट्रेन बायदिसिना गोबां मुवा बेस जादों ओंखारबाय आरोना नों थां गोदोनिफ्राय ग्रानि जुग खौ जोङो बुंनो थाङोबला जोबोद जौगाबाय होननानै आङो सानो आरोना नोंथां। नोंथाङाबो बेफोरनि बागै फंनैसो फोरमायनो हाग नामा नोंथां? गोदोनि आरो दानि जुगावहाय मा मा बिथिङाव सोलायनाय फैखो?
औ नंगौ नथां। बिदिनो जोंनाहाय गोदोनि जुग आरो दानि जुग होनोब्ला जोङो गोबां गासै बिथिङावबो जोङो सोलायनायखौ नुनो मोनो।
जेरैहाय जोंहा ओ दावबायनाय होननानै बुङो अब्लाबो गोदोहाय जोंहा बिदिनो मोसौ गारि एबा मैसो गारि बेफोरजोंसो दाव बायोमोन नाथाय जोंहा औ दानि मुगायावहाय बेफोरजों दावबायनायखौ जोङो नुनो मोनला। ओ जोंना गोबां ओ उ बिदिनो
ओ गोबां दानि मुगायावथ' गोबां ओ बायदिसिना बुस्थुआनो ओंखारजोब्बाय जेरै जों जोंना गारि मथर बेफोरनि गेजेरजों जोङो माबेबा जायगा मोनसे दाबसेयाव थाङो। अबला जोङो गारि ओ गारिजों थाङोब्ला जोङो थाब मोनहैनो हायो। बिदिनो जोंहा आरोबाव औ बिदिनो जोंहा आरो अबाव ओ सासे ओ गुबु मानसिया गुबुन दाबसे जायग ज याव थानाय सासे सुबुंजों जोंहा मायाबा खोथा एबा बाथ्रा सावरायनांगौ जायोब्ला गोदोहाय जोङो बेखौ लोगो हम हनो थांनांगौमोन नङाब्लाबो जोङो लाइजामनि गेजेरजों फोरमायहरनांगौ जायोमोन। नाथाय बे लाइजाम एबा बिदि थांनानै फोरमायहैलायनो जोबोद समनि सम लायो एबा जबोन गोबाव जायो बेनि थाखाय जोंहा दानि मुगायाव बिदिनो बिगियानारि दावगानायजों लोगोसे एबा जों जों फन बायदिसिना इन्टारनेट ओंखारनो हमदों बेफोरनि जाउनावो मबाफोर खोथा सावरायनांगौ जायोब्लाबो दसेनि सम दसेनि ग गेजेरजोंनो जोंना सावरायनो हायो। थिग बेबायदिनो जोंहा गोदोनि बायदि लोगो हमहैलायनांगौ गोनांथि गैयामोन। औ थ। दानि मुगायाव गोबां खामानियानो एबा गोबां जौगानो हमदों जेरैहाय जोंहा बिदिनो बिगियानारि जौगानाय जों लोब्बा गोनां ओ दारिमिन बायदिसिना ओ बेफोरो जोंनि ओनसोलाव गोबां बां बोनायनिख्रुइ बांबोगासिनो बेफोरनि जाहोनाव जोंनि औ आबहावाया खहा जानायखौ जोङो नुनो मोनो एबा गोदोथ' बेबायदि ओ दारिमिन बायदिसिना गैयामोन बेफोरनि नि जाउनावनो जोंना ओ बिदि ओ गाज्रि उखुन्दै बायदिसिनाखौ जोङो नुनो मोनामोन बेनिख ओंखायनो जोंना सुबुंफोराबो बेराम आजार गोबां जायामोन। बे नाथाय जोंना दानि मुग मुगायाव गोबां दारिमिन बायदिसिना ओंखारबाय बेफोरनि जाउनावबो गोबां सुबुङानो बेराम जायो। बिदिनो जोंहा ओं गोदोहाय जोंनि ओनसोला जोबोर थाजिम एबा बिदिनो बिफां लाइफांजों बुंफबनायमोन नाथाय जोङो बेफोरखौ दानफायनायनि न' बां लुनायनि ओ जाउनावबो गोबां सुबुं सोरजि दैबानाखौ जोङो नुनो मोनदों थां औ बिदिनोहाय ओ न' बायदिसिना लुनायनि जाउनावनो जोङो बे सुबुं सोरजि ओ आबहावाखौ एबा सुबुं सोरजि दैबानाखौ जादों होननानै जोङो सानना मोननो नोंथां।
नंगौ नोंथां।
बिद बिदिब्ला नोंथाङाबो आंनिसिम फंनैसो फोरमायबावनो हागोन ना?
औ औ नंगौ नोंथां नोंथाङा थार बाथ्राखौ खौनो बुंदों जे जोङो दानि जुगावहाय गोबां दारिमिनारि बहायनाय जनि जोनाव जोंना बेमार आजारफोरा जायो नङा होमबा नों गोदोहायथ' जोङो बेबायदिहाय दारिमिन जौगानायखौ जोङो ओ नुनो मोनैमोन आरोना नोंथां ओ जोङो दानि जुग हाय बेबायदिनो गोबां दारिमिनारि जौगानानैहाय जोंना जोंनि सावस्रि बिफानहाय जोबोद खोरखाज्रि जानायखौ नुनो मोन्दों आरो ना नोंथां? नोंथां आङो फंनैसो फोरमायना होनो सानबावदों जे जोङो गोदो गोदायहाय याव जोंनि हादोरावहाय इंराजा सासन खालामोमोन होननायखौ जोङो नुनो मोन खोनानो मोनदोंमोन आरोोना नोंथां जेरावहाय जोङो इंराज फोराहाय बेबायदिनो फैनानैहाय जोंनि बर' सुबुं बा माखासे सुबुंफोरखौ ला लानानै जे बेबायदिनोहाय गावसोरनि खामानि मावनो लाङोमोन होननायखौ जोङो खोनानो मोनदों आरो ना ओ बेयावहाय बेबायदिनो बि बिसोरनोहाय जोंनिया ओ- जोंनि हादरावहाय फैनानै बेबायदिनो गिदोर गदोर इडास्ट्रिफो खौ ओ बाहायनानै बा जों कलकारा कारखानाफोरखौहाय बिसोरनो बानायनानै गालांदोंमोन होननायखौ जोङो खोनानो मोन्दों। आरोना नोंथां बेबायदिनो बिसोरनि हालामनिफ्राय फायनो जोंनियाहाय ओ सोलायबोदों आरोना नोंथां ओ- गोदो गोदायथ' जोंना बबेबा मोनसे मोनसे जायगायाव थांनोबोला जोंना ओ- गराय गारि बा मोसौ गारि दङमोन होननानै खोनानो मोनदों आरो ना नोंथां ओ बे जाय नो फोरबो जोंनिया गोबां सुबुंनावनो गैयामोन आरोना नोंथां? जेरैहाय जोङो दाबसे जायगायाव थांनो गोदो गोदाय बेबायदिनो गराइ गारि बा मोसौ गारिजों थाङोमोन नाथाय बियो गोबां सुबुं गैयोन मानो होनोब्ला जे बेफोरखौ माहाजोन सुबुंफोरासो लायो। मोन होननानै जोङो फोथायनाय दं दंमोनो आरोना जोंहा ओ- गोदायहाय नाथाय जोङो दा गोदो गोदायहाय बबेबा गोजान जायगायाव थाहैदोंबोला बे ज- बेबायदिनो मबाइल बायदिसिना गैयैनि जाउनाव जोंना लाइजाम लिरनानै ओ- हरोमोननो आरोना नोंथां बेबायदिनोहाय जोङो लाइजाम लिर नानै हरोब्ला बिसोरो जोबोद गोबाव सम लायोमोन होनना ओ- बुंनो ह हायो आरोना नोंथां जेरैहाय जोङो नाथाय जों दा आथिखाल मुगायाव नायनो हानो नुयोबोला जोङो लाइजाम लिरनायखौ जोङो नुनो मोनला नाथाय जोंनिया मबाइलजों ओ- द ओ- मबाइलजोंनो गासैबो बाथ्रा एबा खोथाखौनो फोरमायना हरजोबनो हायो आरो ना नोंथां बेबायदिनोहाय जोंना गोदोनि जुावहाय ओ- थ फरायनाय बिथिङावबो जोंना जोबोद खम मोन आरोन ना नोंथां जेरैहाय जोङो आइजो माहारिखौनो होन बा हिनजावसाफोरखौनो होन गोदो गोदायथ' जोङो हिनजावसाफोरखौहाय फोरोंहोनायखौ जोङो नु नुनो मोनामोन जेरैहाय ओ- हिनजावसाफोराहाय ओ- फोरालाय मानो फरायसालिफोराव थांनो नोंसोरथ' ओ- हाबा जानानै न'खरनि खामानिखौनो मावखानांगोन होननानै बेबायदिनो बादा होनायखौ जोङो नुनो मोनोमोन आरो होन नोंथां बा खोनानो मोनदोंमोन नाथाय जोङो दा आथिखाल मुगायाव नायनो थाङोब्ला गासिबो समान बिबाङावनो जोङो फरायनायखौ नुनो मोनदों आरोना नों थां जेरैहाय जोङो हौवासायानो जााबा हिनजावसायानो जा जेरै जोङो गासिबो बिथिङावनो समान फरायनायखौ नुनो मोनदों आरो
औ औ
बिदिब्ला नोंथां जों दिनैनि सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा नोंथां
औ नोंथां नोंथांनिसिम गोजोननाय थाबाय
औ नोंथांनिसिमबो गोजोननाय थाबाय